हेलौ
हेलौ
अ
खोनादों दा?
खोनादों औ
औ दे नोंथां होमबा जों जायखिजाया टपिक मोनसे लानानै रायज्लायलांनोसै खोमा ना? दोरोङारिनि सायावनो रायलायनोसै खोमा ना नोंथां
जागोन दे नोंथां
औ दोरोङारि होननानै बुङोब्लाथ गोदो गोदायनि समाव बाहायनाय माखासे नियमफोरखौनो बुङोखोमा ना नोंथां
औ बेफोर गासैबो दोरोङारियावनो गोलैयो
औ जानाय थानाय लोंनाय माखासे नियमफोरखौनो जानाय आयदानि सायाव रायलायनोसै खोमाना नोंथां
जागोन दे नोंथां रायलाय जागोन
दोरोङारि जानाय होनबाथ' बर'फोरनि गेजेराव गोबां दं खोमा ना नोंथां
औ गोबां दङ
औ दे नोंथांङा मोनसे मोनसे खोनथालांनो हागोन मिनथियोबा
होननानै बुंब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जेरैहाय जेरैहाय अनलाजों दाउ औ लोगोसेनो गोबां दंबावो जेरैहाय नारजि
औ नारजि अमा औ नारजि दोलो
औ नाफाम थारैनो नाफामखौ माजों बानायनाय जायो
नाफामखौ माजों बानायनाय जायो होनबाथ' गोदोनि समनिखौ नायनो थाङोबोबा न'नि गाहाय आइजोफ्रा बा न'नि मानसिफ्रा थांनानै नाखौ हमना लाबोनानै मोजां सुनानै फोराननानै दोनो ओमफ्राय लोगोसे बेनि उनाव थास' बिसं नामा थास' दुदालिनि बिसंखौ लाबोनानै लोगोसे बेजों लोगोसे ना गोरानजों देफानानै बयामबा औवा हासुंफोराव सोना दोनोमोन ना नोंथां ओमफाय बेखौ माने औ साननैसो नि उनाव जेब्ला बेखौ सेवलाङो आरो ना सेवनानै मोदोमहांब्ला फाय बिखौ दिहुननानै जायो खोमाना नोंथां हाननानै एवनानै औ खारैजोंबो जायो
औ जाय जालाना जायगा खारै जोंबो जानायखौ नुनो मोनो
नोंथाङाबो आरो एसे
औ जोंनि ओस औ दे बुं
नोंथाङा आरो अनलाजों दाउ संनायखौथ' मिथिखागौ जानांगौ
औ
औ एसे खोनथादों
अनलाजों दाउ संनो थाखायथ' जबोर गोरलै अनलाजों दाउ संनो गिबियावनो माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लाग्रोनां गौ
औ
बे नि उनावहाय जोङो दै होनानै दै गुदुं खालामनाय जायो बेवहायहाय खारै होनानै संनाय जायो गोदोनिफ्रायनो बेवहाय खारै होनानै गोदौहोनाय समाव जोङो अन गुन्दै खो होनानै होनाय जायो बेनि उनाव जाय दाउखौ जों होगोन बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायोमोनथ' बिनि उनाव बे अनलाखौ होखांनायनि उनाव बे बेदरखौ मोनहोनो थाखाय जोङो गोदौहोबावनाय जायो एस से गोबावैनो
औ हालदै होनाय जायोना जाया मोनोन नोंथां
जोंनि ओनसोलाव हालदै एसे होनायखौ नुनो मोनाखै खाइस खायफा खायफा जोंनाव लाइखौ होनानै जानाय जायो लाइ गोथां बेनि उनावहाय मस्ला एसे होनाय जायो बेनि उनाव धोनजिया धोनजिया गंगार दुुनन्जिया बायदिफोरखौ होद्लानाय जायो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव औ
उम जायगा लायै जायगा एसे एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमब नोंथां
औ संनायनि आदबा एसे आलादा दा आलादा जायो अब्लाबो बेनि गुबै गुबै
ट्रेडिसनेलखौ नायनो थांबा औ दे नोंथां बुंनो हागोन। नों मिथियोबा
अ बेनि गुबै गोनांथि बेसादानो जाहैबाय अन गुन्दै बे थाखाथारनांगोन।
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय मा मा मैगं थाइगंफोर दं।
जोंनिथिंथ' मिथिंगानिफ्राय मोननाय होनोब्ला नोंथां।
जेनेबा बिदिनो हाथायाव मोननाय गासिखौबो मोननो मोननो होनजायो आरो। हमना ला गावबा गाव मिथिंगायावथ' मोननो गैया नोंथां दिंखियाखौल' मोनो। जायो जोंनिथिं।
या औ जोंनि ओनस सोलाव मोनो मानामुनि खेरादाफिनि औ। थास' आथिं थास' बिसुं मेथ'खा बिबार नोंथांमोननि ओनसोलावबो मोनो जानांगौ।
जोंनिथिं मानामुनिखौ मोनो ओमफ्राय थास' आथिंखौ मोनो दिंखियाखौ मोनो। ओमफ्राय अन्थाइ बाजाबबो दं नोंथां मोनसे जायगायाव आरो गोजानाव लायनो थांनांगौ आरो
औ औ थारैनो बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय गोबां हेफाजाब होगिरि जोंनि देहायाव मुलि हिसाबैबो खामानि मावनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
आरो नार्जिखौ मा‌ बायदि बेदरजों संनानै जायोबा गोथाव ओरै नोंथाङा मिथिगौ खोमा
मिथिगौ मिथिनाया। बेदरजों संनाय गास गासै मैगं थाइगंयानो गोथाव जायो होननानै बुंनो नांगोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नार्जिखौ नार्जि होननानै बुङोब्ला जोङो जायखौ फाथो बे लाइ बिफांनिफ्राय सोमजियो बे बे बिलाइखौ गोरान खालामनानै दोनोब्लानो जों बेखौ नारजै होननानै बुंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मुरायनाबो जायो होननानै बुंनाय जायो। नारजि गोरानखौ दै दैयाव सोमना दोनबाय बेनि उनाव दसेनि उनाव बे गो गुरै जायोब्ला पियास बानलु संख्रै थाव गोथां बायदि लगायनानै जायो नायखौ जों नुनो मोनो।
ओं नंगौ नोंथां नंगौ जायगा लायै जायगा जानायफ्रा आलदा आलदा आरो।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मा मा रोखोमनि ना मोन मोनो?
जायनिथिंनि नास्राय ना गोरि मागुर खुस खुसियाबो मोनो माफा मानै ओमफ्राय मिनथिला नोंथां।
औ
औ मानो होमबा ना गुरनो उम ना गुरनो थांग्राफोरासो मिथिसिगोन थांनाय जायाना नोंथां बेनिखायनो मिथिलाय लाङा माने।
औ
औ ओरैनो जेनेबा फख्रियाव फिसिनाय नाफोरखौ मोननो थाङो आरो गासिखौबो। नोंथाङा बिदिनो आरो मोननैसो बर'नि ट्रेडिसनेल संनाय संनानै जानाय ओंख्रिफोरनि नाम मोनथियो नामा? मस्ला मस्लि
औ मस्ला मसलि
औ
मस्ला मस्लिनि बिथिङाव बर'फोरा बाहायनाय बांद्रायथ मिथिया अब्लाबो नोरसिं बिलाइ होननायखौ मिथ मिथिगौ जानांगौ?
नोरसिं बिलाइ ओमफाय माना मुनिखौबो बाहायो खोमा ना?
औ एसे मुलि हारिनि जानो हागौ बियो।
औ गंगार दुनदियाखौबो बाहायो‌ खोमा।
औ मानामुनिखौ जायोब्ला उदै गाज्रि जानाया मोजां जायो होननानै खोनायो।
औ नंगौ औ आरोे उसुमि बिबारखौबो जायो खोमा ना नोंथां? उसुमि उसुमि दनथ औ
बांद्राय सिनायनाय बायदि मोना खै अब्लाबो इसे खोनानाय खोनानायखौ मोनदों। औ
जा जाब्ला खु गाया मेजोरोना नोंथां
अ जोंनिखि बेखौ जारि होननानै बुङो जारि जारि होननानै बुङो
बे जारिबो बुङो उसुमिबो बुङो।
नै ना नामफोरा एसे आलादा आलादा जानायखौ नुनो मोनो। उम
औ नों नोंगौ नोंथां नोंगौ। बेफोरनो आरो नङा होमबा
औ ना हमनायाव बाहायनाय मोननैसो आदबफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो मा मा आइजेंजों ना मोनो जोङो बेखौबो फोरमायनानै होदो।
औ हमनानै ला जेखाय जेखाइजों मोनो बोरसिजों मोनो ओमफ्राय जेजों मोनो ओमफ्राय
सेन खखा आरि सानानैबो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ दे। हेलौ
औ खोनादों खोनादों।
औ बेफोरखौ बायनानै ना हमनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? गोदोनि समावथ मेनलि जेखाय खबाय जे जेखाइ खबाइ सेन खखा बे फोरजोंनो हमोमोन आरो ना नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां बेफोर गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय मोनसे। नेमखान्थि थारैनो जोबोर मेहेर गोनांमोन बे।
अ नंगौ नोंथां नंगौ। माने बर' हारिया मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे औवा दंफांफोरखौ बाहायनानै ना हमनो थाखाय आगजु बाह बानायना लादोंमोन आरो जोबद गोग्गाथाव नायनो था। ङोबा नङा होमबा नोंथां
नंगौ थारैनो।
औ
बर'फोरा मिथिंगानि सोनारनायखौ जों नुनो मोनो।
औ गासिबो बिथिङावनो बर'फोरखौ दावगानायखौ नुनो मोनबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो नाय
औ औ
औ दे नोंथां समाबो जाबाय जाना नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोन खोमा ना होमबा
औ दे नोंथां
औ दे